औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जों दिनै आबादनि सायाव सावरायनोसै? बर'फो रा मा मा आबाद मावनानै जायो नङा होमबा आबाद होननानै बुङोब्ला सावरायजागोन ना आं नोंथांजों?
अ आबाद होनना आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आबादा बर'फोरनि ओ एंगारनो हायै आ-आ-आरिमु बायसा नङा होमबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जायो ओ आबादजोंसो जों बर'फ्रा जिउ खुङो। जेरै जों गाहाय माइ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि माइ आबादानो जोंनि थाखाय गाहाय नङा होनोमबा नों
औ औ नोंथां।
जों स्निजि सिनिजिबा जौखोन्दो ओं बर' माहारि बर' सुबुं सुबुंफोरानो जोङो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां बिनिनो जोङो माइखौ जोंनि गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जों बाहायनायखाय जोङो गोबां जोङो माइ गायो आरो जोंनि दा गोलोम बोथोराव जोङो माइ आबाद खौ मावनाय जायो माने बर'फोरा बो थोर लाना बोथोरनि थोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो। दा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादा गाहाय जाबाय। औ दायो जोङो फथल, भिन्दि, खुमब्रा बेनिफ्राय जोङो बेफोर लेस्रा नङा होमबा नोंथां? मैथा गोखै मैथा गो
ओ नोंथांनि जाय नोंथांनि ओनसोल जा मा आबाद मावनाय जायो जेनेबा मैगं थाङाव माबाफोर आबाद मावदों नामा?
ओ मैगं थाइगं हसाबथ जोंहा जोंनि साइदाव दायो औ हागोन जोंनि साइडआव जोङो बे माइ आबाद खौनो जोङो दायो दुब्लि फोथाराव जोङो माइ आबाद खौनो दायो गां बांसिन मावदों न'-नङा होमबा? जायफोरा माइ आबाद जाया बे बोरि हायाव दिनै जोङो
औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खोथियाखौ माबायदि फोग्रोयो?
अ खोथिया खौथ' हागोन नोंथां औ खोथियाखौ जोंनि सहाय गिबियावनो जोङो ओ खोथियाखौ माइखौ माइलिखौ जोङो सोमग्रोनानै लायो जायखौ माइलि होननानै बुङो। बेखौ जोङो सोमग्रोनानै लायो सानब्रै सानबा दैयाव नानै जों बेखौ बोखांनानै आरो सान सेबा साननै दोननानै जोङो हा खौ मोजां फोमोनखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव फोनाय जायो आरो जायखौ जोङो खोथि या होननानै बुङो आरो। बियो जेनेबा खोथिया फो नायनि उनाव जेनेबा
औ जौब्ला
नि उनाव बा थार्टि औ जौयोब्ला जों बे ओ आखै गोदानै फुफिननानै जोङो बेखौ माइ गायफिननाय जायो आरो जायखौ जोङो फसलखौ जोङो सेजौ नैजि दिनाव जोङो माइ आबादखौ मोननाय जायो आरो माने माने ब्रै दानाव जोङो माय आबादखौ जोङो मोननाय जायो आरो बेनि फसलखौ
औ औ नोंथां।
बोरैहाय मावो बे नोंथाङा एसे बुंफोरलाना होनो हागोन ना बोरैहाय बिदिनो आबादखौ मावो आरो जों मा मा माइ गायो बेखौ बुंफोरना होनो हागोन ना
जोंनिखैथ' नोंथां माइब्राखौबो गायनाय जायो बांसिनानो आरो जोसा बेखौ आइ जुमाइ बिहारि बायदि बायदि दं बेबायदि गायनाय जायो बेबायदिनो नोंसोर जेरै बुंदों नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो गायनाय जायो आरोना फार्स्टआव फोग्रोना लायो जेनेबा माइलि खौ सोमखांनायनि उनाव बेबायदिनो उनावहाय फोनाय जायो नोंथां बेबायदिनो नों सोरनि बायदि बु बानायनाय जायो आरोना फोनाय जायो गायनाय जायो बेबायदिनो मावनाय जायो आबाद खौ आ आरो मैगं थाइगंनि बांसिन माव-मावनाय जायो आरो आबादखौ जोंना
औ औ
अ जेरै लेस्रा भिन्दि थाइसुम बेबदि औ थाइसुम भिन्दि लेस्रा जिंखा आरो बुहुदथा दंबावो नोंथां
औ
उम
नोंगौ नोंथांनि जि जोंबा दिनै जों बर'फोरा आबाद मावनानै जा ग्रा नङा होमबा जोंनि गासै बे ओ जोंनि हायावनो जों गासै आबादखौ जों मावनानै जानो हायो मान सि जोंनि जोंनि अल सिया नङाब्ला जोङा जोंनि हायावनो सना बाय सा जोङो ओ नां गौ रोखोमनि जों मुवा बेसाद दिहुन जानो हायो आरो जों मानसि हारिया आरो
औ औ नोंथां
थाङा माबा ओ नोंथाङा जेनेबा जोंहादि बो थोरजों लाना बो थोर आबाद मावो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनिया जेनेबा मेसें बोथावबो जोङा आ बाद मावो मेसें बोथोरावहाय जोङो जोंनि साइड बेवहाय ओ गु जो मा जुखाम फैयो बेसर फोयो आरो जायफ्रा तरमुस गायो बेनि ओमफ्राय ओ बिथिं बैग्रि गायो बैग्रि बेनिफ्राय बैखांनि उनाव जोङो जोङो दुबलि फो थाराव जोङो सोमखोर जोङो ओ ओ खालामजोबनो हायाब्लाबो जोङो आ बादखौ मावो थामजि पारसेटआनो जेनेबा दुब्लि फोथाराव जेनेबा
औ अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा लाइ लाफाखौ मा बोथोराव फोनाय जायो?
औ हागोन। ओ लाय ला बेखौथ' जोङो गोजां बोथोरावसो मोनो बेखौ। नङा होमबा? लाइ आबाद लाइ लाफा ना मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावसो मोनो जोङो बेखौ। लाइ, लाफा, मुला, कबि, बेफोर जोंनि माने मेसें बोथोराव बियो मावनाय आबाद आरो जोंनि। बेखौबो जों बर'फ्रा मावनानैनो जायो जोंनि गावनि आदारखौ गावनो दिहुननानै जायो। बियो जोंनि थाखाय मोजां जों गुबुननि बाहेरानि बुस्थु फैनायखौ जों जुदि जायाब्ला जोङो जों गावनो मावनानै जायो अब्ला जोंनि देहायाबो राफोद थायो आरो। गुबुन जायगायाव माने गोबाव लाखिनो थाखाय आबादखौ मोजां जाहोनो थाखाय बांसिन केमिकेल होयो आथिखालाव। गोबां जोङो नुयो। ओ माने केमिकेल बांद्राय जायोबा जेनेबा जोंनि केटनि, लिभार, फोरा हामा जायो। बेखायनो जोंनि हायानो सना खा नालाय जों जि गायो बेनो जायो। जोंनि आसामफोरि बे बिटिआर हालामावबो जोबोर माने जि गायो बेनो जायो। आरो बेखायनो जोङो गावनि आदारखौ गावनो गायनानै जानो हानांगौ। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' सेंग्राया बा बर' हारिफोरा न'खरावनो गायनानै जानांगौ आरो गायसै मोजां आरो औ औ अब्ला नोंथांमोननि जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबादखौ गायो नोंथाङा सुंद फोरमाय थिना होनो हागोन ना?
अ जोंना मेसें बोथोराव लाय ला फा फालें, फालेंखौ मिथिगौ ना नोंथां? औ औ औ फालां बेबायदिनो गायनाय जायो आरो नोंथां आंथ' बुंजोबनो हाया नोंथां।
ओं आं जेनेबा आं मिथिगौ आं गा सै आबादखौनो मावफेरबाय जेथिया आङो जानायनि थाखाय आं गासै आबादखौनो मावफेरबाय आरो माने गासै आबादखौनो मि थिगौ आं। जेनेबा आं गाव गोरलैबो मावदो। बेखायनो जेनेबा माने बेजोंबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो नाथ नाथाय मानसिफोरा दिनै आथिखालाव जोङो आबाद मावनायखौ जा जानो थाखायल' मावनाय जायो बेखायनो आबादखौबो जोङो माने रांखान्थि बेलायावबो जों लांनांगौ जायो जेनेबा नङा होमबा जों मोजां बुरजा न'आव नांगौनि बेख्रु जुदि बारा मावनानै हायोब्ला। नों बेखौ फाननोबो हागोन नङा होमबा नोंथां जों रां आरजिनोबो हायो। बेनिखायनो जोङो ओ बिजनेस बेखौ फालांगियारि आरो माबायावबो आइदिायावबो जों लाब फांननांगौ आरो जेनबा खौ मावबाल' जाया नङा होमबा जों आबादखौ मावनानै फसलखौ जोङो दिहुननानै जोङो गुबुननोबो फाननानै नों रां खामायनो हानांगोन बेसो जोंनि फर नङा होमबा? नों जोंनि हायाव जोङो गासैब जेबो गायबानो जायो। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरााबा गामि न'खरनि गासैबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगो। खोनादों। दिनैथ' दिनैनि जुगावथ' साब सफ्रोमबो मानसियानो साख्रि मोन नङा होनोमबा।
औ औ नोंथां।
नैजि जिबा बिसिनाल' साख्रि बाखि जोंनि आंनो दै बुंलांखाबाय। स्निजिबा जौखोन्दोआनो आबादारि गोजाजोब जोंनि आबाद मावनानै न'खर खुंग्रा गोजााजों जोंनि बर' हारियाव आरो बेखायनो जोङो सा साफ्रोमबो साख्रि मोना बेखायनो जों आबाद मावनांगोन आबाद मावनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो आंनि नुहुरनायाव आरो नाथाय गोबां मानसिया दिनै जोङो साख्रिखौल' जोङो गाव गावगायनि नांगौ माबा सानना लानानै दिनै जोङो लेहेम जालांनायखौ नुदों आरो आं आबाद आबाद माने आबाद मावनायनि बेलायाव आर रो जोंनि बर' हारिया आरो अब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा बोरैहाय जोङो आबाद मावोब्ला जोङो मोजां रां आरजिनो हागोन जेनेबा
औ बे खौथ' नोंथां बारा आं मिथिया जेनेबा बेबायदि मावग्राबो नङा बेबायदि खेथिनि बागै नोंथां
औ नोंथांनिसिम आं ओ गोजोननाय थाबाय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा गाव सानस्लाबनो हायिखौ बुंफोरना होनो हादिया नङा होमबा आबादखौ जोङो जे बोरैहाय मावोब्ला जोङो रां आर जिनो हायो होनबा जेनबा जोंङो गोजां बोथ थोरनि आं मोनसे आबादखौ लानोसै जेनेबा जुखाम जुखामा जेबो जोंनि बियो आथा जायो नङा होनबा बिनिफा फ्राय जुखामखौ जुदि जों मोजाङै गायनो हायोब्ला जोंङो माइ माइनि गायनायनिख्रुइबो जों बारा फैसा आरजिनो हायो आरो बिगासे हायाव नोङो खमैबो ब्रैजि रोजा बाजि रोजा नोङो आरजिनो हायो खरसाया जि रोजा जागोन आरो नोङो आखायाव जि रोजा थालांगोन आरो माने थामजि रोजा नोंङा आखायाव थालाङो नाथाय नोङो माइ आबाद खौ मावोब्ला जोङो
औ
नोंनि बिगासेनि माइ आबादखौ नों फाननानै नोङो खमैबो नोंङो जिबा रोजा एबा नैजि रोजाल' नों रां आरजिनो हागोन। गोन आरो बेखायनो जुखाम आबादा माइनि गोख्रै बेसेन गोसासिन बेखायनो जुखाम आबाद मावोबा गोबां रां आरो बिनो हागोन आं नुुहरो आरो
जोंनि जा दाबो दाबो गायदो माने नोंथां जुखामखौ औ औ जों हानाव गायदों दं गायबाय दं जोंहानो
औ जुखामजों गोबां रां आरजिनो हायो औ औ माने जुखामखौबो मोनथाम मोन। मोनथाम माने मोनथाम थोरफुआव गायनाय जेनेबा मिथिबाय जुखामनो जानमोन नांगौ रोखोमनि एसेबां बिदुंबो नाङा एसेबां दै। गोनाङा आरो जुखाम आबादखौ मावनो थाखाय जोङो थि टाइम गायनो हायो जुखामखौ गुसो जायोब्ला मानसिया दा नों दैज्लां बोथोरावबो जों जु थनि आबादखौ मावनो हायो नों मेसें बोथोरावबो मावो हायो। माने बोसोरावनों खोन थाम जुखाम आबाद खो मावना-
औ औ औ
आ बे दा दायो आथिखालाव जोंनि जुखामनि दामा जोंनि साइदआव खल्ल' थाखा खथ्र' थाखा आरो औ औ फाननाय जायो दायो जोंनि साइदआव खि किल'आव खथ्र' थाखा आरो अथ्र' थाखा बिदि होबाय थादों आरो माने। कुइन्टेलाव अथ्र'स' ख अथ्र'स' आरो
औ औ नोंथां
जुदि आरो बांद्रायाव जुदि फाननो हायोब्लाला नोङो साबसिन मुलाम्फा जागोन। जेरै नैजिब्रै नैजि राङाव जुदि फाननो हायोबा नोंङहा साबसिन मुलाम्फा जागोनखौ आं नुयो आरो बेखायनो माइनिख्रुइ बांसिन प्रफिट दङ। आरो जुखाम आबादाव अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो लावबाय
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे औ दे दे नोंथां